हेल'।
हेल'।
हेल' नोंथां खुलुमबाय।
हेल' नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ।
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम ओ खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां। औ औ।
औ औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनियाव फन हरनायनि ओ जाहोनानो जाबाय। ओ उन्दै। बैसोआव। अ जुलि जानायाव नों थांनि नोजोरा माबायदि गोलैयो नोंथाङा। एसे सम दोङोबा।
थांनि सोदोबखौहाय जोबोर लासै खोनानाय जादों बेनो। बेंखायनो नोंथांखौहाय एसे गोसायै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नेटनि एसे ओ फब्लेम दं नोंथां।
औ औ औ।
औ खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ।
नोंथाङा आंनो दसे सम सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ।
औ। आथिखालावथ' बिदि गोबां सोलिगासिनो नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होननानै बुङोब्ला। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों जोंनि बे गामि गफा बा जोंनि समाजावहाय गोबां रोखोमनि नुनो मोनदों गोबां बिबांनि गथ'फोरबा ओ बैसो जायै समावनोहाय गोबां मानसिफोरखौ हाय जों हिनजाव लानानै फैनायखौजाय नुनो मोन्दों जेराव ओ न'खरनि फोराहाय बे हाबायाव राजि गैया बे थेवब्लाबो जोंनि बे गथ'फोरखौ सहाय बैसो जास्लाबैयावनो हाबा जानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ उन्दै बैसो सिसाव हाबा जानाया गोबां रोखोमनि जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबाददिहाय उन्दै बेैसो याव हाबा जायोब्ला जों साननो हनो रोंङैयाव गोबां रोखोमाव जेंना सोमजियो बेफोरनो जेरैबि हाबा जानो थाखाय जोंनो गावबा गावनि आथिङावहाय गसंनाया गसंनो हानाया जोबोर गोनांथि ओ गावबा गाव नि आइथिंआव गसंनो हायोब्लासो जोंङो मोनसे न'खर दानो हायो गावबा गावनि आथिङाव गसंनाय होननानै बुङोब्ला ओ गावनो गावनि न'खरखौहाय माबायदि सामलायलांनांगौ बेफोरनि बागै बा गावनि जिउखौ माबायदि दानांगौ बेफोरनि बागै जेबो सोलों फाथाय गैयाब्ला जों नखर मोनसेखौ सामलायलांनो थाखाय थाखाय गोबां जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जेंनाखौ जों नुनो मोनो आथिखालावथ गासैबो सुंबुङानो सोलोंथाइखौ लाखायो थेवब्लाबो जों नुनो मोनो आथिखालनि सुबुंफोराहाय गोबां उन्दै उन्दै बैसोआवनो सोलोंथाइ लास्लाबैयावनो सोलोंथाइ मोननि मोनस्लाबि टाइमावब्लाबो ओ हाबा जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबादिनो जोंनि बर' समाजावबो गोबां रोखोमै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदि उन्दै बैसो हाबा जानायनि गोबां रोखोमैनो गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बे उन्दै बैसो हाबा जानायाहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोनाव जों गोबां रोखोमनि नांज्लाय खमलाय बा नखराव बुज्लाय सुज्लाय जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमै गाज्रि नोजोर गोगेलैनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नोना नोंथां
औ हारि मोनथाम जोंनि औ नोंथां खोनादों
औ औ नोंथाङा बेसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां माने बिदि गुलाय गुजाय बिदि जुलि जानाय उन्दै समावनो जुलि जानाय समा द' बर' समाजाव बांसिन नुनो मोनो नोंथां गुबुननि हारि बायदि दि जोंनि बर' हारियाव दासिमबो बिदि मेलेमजिबि सुबुं बारा गैया नोंथां बुजिनो हानाय
औ औ
गोरा सुबुं बारा नुनो मोना
औ
बिदिनो उन्दै समाव हाबा जाबाथ' जोबोर खस्थ' मोनो नोंथां दानि जुगावथ' ओ आगोलनिफ्रायनो बर' हारिफोरा ओ बिमा बिफानि खोथा मानिया हसेया ओ फेदेरबाय फोलावबाय बि बेफोरखौबो जेबो बुजि हरसै बिथांमोना गावनिखौल' साननानै गोथौयै सानना नायालासिनो ओ मोजां मोनलायनानै लैथोआव गबोनानै बिदि हाबा जानाय जों नुनो ओ बि बिथांमोना ओ उन
ओ जोबोर सोदोबखौहाय गारांनि सोदोबखौहाय लासै खोनानाय जादों बेनिखायनो एसे खोनानायाव असुबिदा जानायख खौ नुनो मोनदों नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां ओ नेटनिबो इस से एक माबा जानानै दं नामा नोंथां
एसे प्रब्लेम जाना दंमोन
नोंनि जेंना सोमजिदों नेटनि
औ औ दा ओ खोनादोंना नोंथां दा
हेलौ